औ खोनादों नोंथां ओ नोंथाङा दसे सम होनो हागोन ना?
हागोन दे हागोन दे।
औ हागोन आङो नोंथांनो फन हरनायनि खारनानो जाहैबाय नोंथां जोङो ओ मोनसे सायाव मोनसे आयदानि सायावहाय सानैजों सावरायलायनो होनना हरदोंमोन। ओ बे आयदायानो जाहैबाय जोंनि बर'नि जानाय लोंनाय बेफोरनि सायावहाय एसे सावरायनि आरो बर'फ्रा मा मा जायो ओ मारै मारै जायो बेफोरनि सायाव एसे सावरायलायदिनि नङा होमबा नोंथां।
औ औ हागोन दे हागोन।
दा आंनो आवरायसै नामा नोंथां?
जागोन दे आवरायनो हागोन दे।
औ। दा ओ नोंथाङाबोथ' मोनथिखागौ बर'फ्रा मा मा जायो आरो गोदोनिफ्राय मा मा जाबोदों। आरो जोंना दोरोङारि माखासे जानायफोर दङ। आरो बेबायदिनो फोरबोफ्राव माखासे जानायफोरखौबो जों नुनो मोनो गुबुन रोखोमनि जा नायफोर आरो बेजों लोगोसे जोंनि जुनिया जानाय आरो गोदोहाय जों मा मा जायोमोन दा मा मा ओंख्रि जायो बेफोरखौ जों एसे सावरायदिनो आरो। दे बिदिब्ला ओ जानाय होनना बुङोब्लाथ' बर'फ्रा गमामायै जों ओंखामखौनो फ्राय जानाय नुयो। जोंना बांद्राय बेलेग बुस्थु जालाबाया जोङो। गुबुन हारिफोरबायदि बिदि रुटि सुटिखौ जोङो गावनि गाहाय आदार हिसाबै लानाय जाया। बिदि आरो जोंना ओंखामानो नङा होमबा नोंथां औ। दा जानाया जोङो गुबै बुंनोथांब्ला ओंखामानो। माइरंनिफ्राय जे बानायनाय ओमफ्राय ओंख्रि हिसाबैथ' जोंहा सानथ्र' हायो ओंख्रिफोर दङ बिनि मादाव आङो मुंदांखा मुंदांखा ओंख्रिनि नामखौ मुंख'नोसै बेफोरनो जाहैबाय जोंना अनला आरोबाव बेेनिफ्राय जोंना ओरै नारजि ओंख्रि अमा आरो बिबायदिनो माखासे एम्फौफोर जों जानाय हिसाबै दाव अनला होनना बुङोब्ला जों अनलाजों मेवाइजोंबो बिराद गोथाव जायो होननानै बर'फ्रा जायो। आरो अनलाजों दाउजोंबो जायो जोङो बिदिनो अनला ओ अमा गोरान नङा होमबा नोंथां? थिग बेबायदिनो जोंना आरो स' बाय जोंबो बुंनो थांबा सबाय ओ दाउ सबायजों नाजोंबो जायो सोरबाबा। बिदिनो सबाय अमा बेफोरबायदि ओंख्रिया बर'नि थाखाय एखेबारे मुंदांखा नङाथार होमबा नों?
औ नंगौ नोंथां नोंगौ।
बेबायदिनो जोंना बोथोरारि माखासे ओ मोननाया आबादफोरनिफ्राय जानाय माखासे ओंख्रिफोर दं जेरै गोजां बोथोराव जों गुबुन गुबुन रोखोमनि ओंख्रिफोरखौ बोथोरजों लोगोसे गोरोबनानै जायो जेरै ओ गोजां बोथोरावहाय माखासे बोथोरारि आबादफोर ओरै माबा थाबाय जोंना लाफा एखेबारे मुंदांखा लाफा थाबाय बेबायदिनो थाबाय ओरै ओ मुलाफोर गाजर फोर बेसर बिबारफोर लाइ बेफोरखौ जोङो गोजां बोथोराव ओंख्रि हिसाबै एवनानै जायो नङा ओमबाथां आरो बिदिनो जहलबो जायो सोरबा सोरबा आरो आलुआथ' जोंना फ्राय मोनफ्रायखायो गावबा गाव न'आवनो जों गायनानै लायो गोजां बोथोराव बांसिन बेबायदिनो आलुखौथ' जों गोबां रोखोमनि ओंख्रि खालामनानै जायो जेरै सावनानै माबा रुनानैबो बा बाथोन लागायनानै ज एवनानै आरो बिदिनो सोरबाबा ओ जहलबो जायो मानिे आलु बुङोब्ला जोङो गासैबो रोखोमनि बानायनानै जाजाजोबो आरो गासैबो बेदरफोरजोंबो नाफोरजोंबो गोसोबायदि मिलिनानै जाजायो दा बेफोरखौ बर'फ्रा बिराद जानानै मोजां मोनो आरो गोथाव मोनो बेबायदिनो दैज्लाङावबो जों माखासे ओ मैगंफोरखौ बानायनानै जायो बर' हिसाबै ओ बेफोरनि मादाव जोङो फ्राय गोरलैयैनो मोननाय दैज्लाङारि बोथोरफोर जेरै ओ खुमब्रा लाव जिंखा फोरला आरोबाव जोगोनारफोर थाइबें बेफोरखौ गोरलैयै मोननायखाय जोङो बानायनानै जायो आरो बोथोराव मोजां खाबजानाय जानायलाय बेफोरखौ जायो नङा होमबा नोंथां आरो बर'नि एखेबारे मुंदांखा ओंख्रि जेरै अनला आरो नारजि अमा बेफोरखौ बानायनाय बे बानायनायनि स्टेपखौबोथ' आङो एसे एसे मिथिगौ आरो आरोबाव जोंना औ ओरै जेरै नाफामफोर इसोर जोंनि मुंदांखा जानाय जाबाय नामा होमबा नोंथां
औ औ
औ बिदिब्ला आङो मोनसे ओंख्रि बानायनायनि सायाव नोंनो खोन्थाादिनि नाफामखौ मारै बानायो औ नाफामखौथ' जों बयबो मिथिगौ बिराद फेमास ओंख्रि बर'नि दा बे नाफामखौ ओ मारि बानायो बिनि प्रसेस बेखौ आं एसे खोन्थाना होनि नोंथांनो
हा हागोन खोनथानो हागोन
ओ गिबियावनो नाफाम बानायनो थाखाय जोंनो मा नांगौ ना नांगौ नङा ओमबा ओमफाय ओ गोदोनि दिनावथ' जोंना बिमा बिफाफ्रा आबै आबौमोना एखेबारे ना गुरैनानै बा खखा सानानै जे सानानै सेन बायदिसि सानानै सानानै गोबां नाफोर हमनो हायोमोन ओ आथिखालावबो हमनो हायो खिन्थु खम जालांबाय एसेबाबो दा बे नाफोरखौहाय बेबायदि मोनसे आदबजों हमखांनायनि उनाव जों नाखौ लाबोयो जोङो थि थि गारनानै मोजां सायनानै लानानै फोराननानै लायो आरो
औ
बिदिनो मोजां फोराननानै माने ख्रां ख्रां फोरानखांथारनायनि उनावहाय जों बेखौ मा खालामो ओ देयो आरो माबायावहाय उवालाव देयो उवालाव देनाय समाव जोङो बेजों मा होफानांगौ होनोब्ला थास' बिसं हो जों बै थास गोसोमनि बिफाङा बिनि बिसं खौ होफायो आरो हानानै एसे एसे ओमफ्राय सोरबा सोरबा मोनसे बिलाइबो होयो लोखोना बिलाइ होनाय बे गोखाया बेखौहाय गांसे गाहाम होफायो आरो ओरैनो माखासे मेडिसिन बायदि खामानि मावनो बियो ओंखायनो एफा एफा फानायखौ नुनो मोनो आरो। दा बेखौ होनानै मोजां देनानै लायो बेखौ ओ जेरै बाथोनफोर बायदि देनानै लायो आरो बे नाफाम बानायनायखौ। देनानै लाखांनायनि उनाव मोजाङै मोनोब्ला बेखौ जों मा खालामसै बेखौ दाना औवानि हासुंफ्रावाय सो सोनोसै आरो औवाफोरखौ दाननानै लानानै बाव हासुं हासुं बानायनानै लायो। बे औवा हासुङाव बे नाफाम देनायखौ सोनानै लानानै बिनि सायावहाय माथेनोसै। गोदोनि दिनावहा आबैमोना मा खालामोमोन थालिर बिलाइ होलायनानै बेयावहाय हाजों लिरथेलायनानै एखेबारे बार हाबनो हायि बायदि माथेना लायोमोन आरो गोदोहाय ओ बे आरो हासुं सुंनि माबाखौ नाफामनि हासुं बानायनायखौ।
औ‌।
नाथाय आथिखालाव जों बेखौ एसे सोलायनायबो नुबाय। बेखौ हासुंनि सोलायायाव औ हासुंनि सोलाय मायाव सोयो आथिखाल मानसिफोरा सोरबाबा दिंग्रिनि बथलाव सो सोयो ओमफ्राय सोरबाबा प्लास्टिकनि बथलावबो सोनानै दोनो आरो। बेबायदिनो बे खौ दोनहाबनानै एखेबारे मुजिहाब होनोनाय जायो बेनि गोथावखौ ओ बांहोनो थाखाय मानि फोथायनाय दं कि बेखौ जेसेबां गोबावसिमहालागै दोननो हाग हायो मोजां जायगायाव एसे गुसु जायगायाव दोननांगौ जाहैबाय बेखौ सायख्लुम जायगायाव सान्दुं फोनांनो मोना बिदि जायगायाव दोनोब्ला ना फामालायनो बिराद मुजि हाबो जाहैबाय मानि बिनि टेस्टफ्रा एखेबारे ओंखारजोबो गोथाव जायो होननानै फोथायो आरो।
औ औ।
बेखौ सोरबाबा दान मोनसे गाहाम दोननानै बानायनानै जायो आरो खायसे खायसेनावथ' बिराद बिराद गोबाव गोबावनि थायो सय मास से बोसोरसिमहालागै दोननानै जायो। सोरबा सोरबा गोबाव दोनबा गोथाव जायो होननानै बिदिनो बेखौ। बिदि दोनखांनायनि उनाव जों एवनानै जानो हाबाय आरो अनेक रोखोम जानो हायो ना बिफांखौथ' जों ओ एवनानैबो जानो हायो सोरबाबा झलबो बानायनानै जायो। बुंनो थाङोब्ला नाफामा बाथोनबो होनजाथावा ओंख्रिबो होनजाथावा आरो बेयो। बियो जेरैबो बिथिंनि जाजायो बाथोनबो जाजायो नालाय औ नंगौ। बेनि थाखायनो जों नाफामा बर'नि हारिमुयाव बिराद मुंदांखा आरो बेनि थाखायनो बिनि मोदोमनाया एखेबारे हबाथाय लामासिम मोनामहैजोबखायो आरो बे जायनाव संदों बेखौ मोनथि खासिगोन लामानि मानसिफ्रा नै उमुक मोनना न'आवहाय नाफाम संबाय माबाय होनलायलायनानै मोनथिखानाय बिराद फेमास ओंख्रि आरो बे नङा होमबा नोंथां?
औ औ नंगौ नंगौ।
नोंथाङाबो एसे बर'फोरनि जानाय लोंनायनि सायावहाय फंनैसो बुंफोरनो हागोन नामा नोंथां?
आ हागोन हागोन जों नोंथां।
औ जेब्ला नोंथाङाबो फंंनैसो बुंना होदो
जोंनि माखासे ओंख्रि दङ जायखिजाया ओ गोदोनिफ्रायनो जोंनि बर' फिसाफ्रा बा बर' ओ आबै आबौ मोना बजबनानै लाबोदों बे ओंख्रिया दा जोङो बेखौहाय ओ जों माइ गायनायनि फाय जों माइरंनिफ्रायनो उननानै बा उवालाव देनानै खम बेसेनावनो बा जोङो बेसेन होआलासिनो जोङो बे ओंख्रिखौहाय जानानै देरबोनायखौ जोङो नुदों। गुदों आरो दा बे बे ओंख्रियानो जाहैबाय नोंथाङा दहाय बुंनाय अनला ओंख्रि। जाय ओ मेगंबो होनजाया बेखौ माने ओंख्रि नालाय जाय बियो जोङो ओ न'आवनो मोननाय माइरंखौ आथुमसे आथुमनै लानानै जोङो उवालाव देनानै बा ग्रेडारफ्राव होननानै बेखौनो जोङो आरामसे गोबां रोखोमनि ओ मैगंफोर होदों होननानै जेरैहाय ओ मा होनगोन बेखौहाय मुदुमफुल बिलाइफोरबो होनो हायो एसे ओमफ्राय एम्फौबो होनो हायो
ह
आरो दाउजोंबो जानो हायो गोबांहाय बेबायदि रोखोमनि जोङो जानायखौ नुनो मोनो आरो आरो बेजों लोगोसे जोंनि बे ओंख्रिया दाख्लैसो जिआइ टेकखौ मोनदों होननाय खोनादों
औ
आरो बेजों लोगोसे गोबां गोबां औ औ गोबां बेबायदि ओंख्रिफोर दंबावो जाय ओंख्रिया जोंनि बर' हारिखौ सिनायथि बेनिहाय ओ मान होनोनखौहाय सबायजों दाउ
औ
आरो मा होनो बिदिनो मैथाफोर खौ जोङो बांसिन जानायखौ मोनुनाय मोनो आरो मैथा बांगल आरो बेजों लोगोसे नारजि नारजि थ' नारजि नारजिखौ बेलेग गुबुन हारिफ्रा जानायखौ नुनो मोना जोङो अनलि जोङो बर'फ्र'सो जानायखौ जों नुनो मोनो बेफोर ओंख्रिखौ होनोब्ला नारजि ओंख्रि होनोब्ला एखेबारे माने बर' हारिनि बा बर'फोरनि म हरमुस्रि बिसोरखौ खायसो गोसोखांहरग्रोनाय जोङो नुनो मोननाय जायो आरो माने गामिफोर फोरोरोंख्रिया माने जोंनि हारिनि मोनसे सिनायथि दा बेफोर ओंख्रिखौ जोङो जेब्लायबो जोङो ओ माने लोगोआव लांफाबाय थ थांगोन बेखौ जोङो अरायबो जोङो सिनायथि होनो नाजानांगोन आरो आरो आथिखालावहाय जोङो गोबां बेबायदि गिदिर गिदिर हटेलफोरावहाय जोङो गोबांहाय गोथाव गोथाव संनायखौ जों नुनो मोनो आरो बेजों लोगोसे गुबुना जाथिफ्राबो जोङो जानायखौ नुनो मोनो आरो ना आमसोर मा होनो माने हटेलाव हाबोब्ला जोंनिनो गिदिर गिदिर हटेल दङ बाजै हटेल हेल दङावहाय गुबुन जा अ जों नारजिजों जानायखौ खोब नुनो मोनसै आरो ओमफ्राय जों नुयोब्ला जो। खौ जोङो जोबोद गोजोननाय मोनो आरो माने औ- औ -नोंथां औ। बेखिनिखौनो बुंबाय आङो ओ नोंथाङा आरो बुंबावोब्ला बुंनो हागोन आरो?
ओ बिदिबा नोंथां जोंनाथ' समाबो जाबायमोन बेनिखायनो औ। जोङो ससे समावब्लाबो गोबां बाथ्राखौ सावरायबाय। आरो बेलु समाव जोङो सावरायनानै बर'नि कन्सआवथ' फोजोबनो हाया नालाय। जों एसे समावहाय गोबां बाथ्राखौ मिथिलायो थेवबो आरो बे बाथ्राफोरखौ। बिथिनि थाखाय नोंथांसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय आरो नोंथां।
औ- औ -गोजोननाय थाबाय नोंथां औ।
आदसा